औ खोनादोंनां
औ नोंथां खोनादों हेल'
औ खोनादों
आचसा नोंथाङा मा
फ्रियावनो दङ
मानि मोनसे खोथा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों
औ
दाथ' गायनाय फुनाय सम गायनाय फुनायनि सायाव एसे
औ औ
नोंथां नोंथांमोना मा दा गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दं नामा
गायनाय फुनायाथ' औ सोलिगासिनो दङ जुन जुन दाननिफ्रायनो जुरिजेनदों गायनाय फुनाया ओमफ्राय दा गेजेरानो नांबाय आरो बयनाबो गेजेरानो नांबाय होनजायो दा माखासेना हाबायानो दा एसे मावग्राफोरखौबो एसे खम मोनोना दा बयहाबो बिदिनो बुरजा बुरजा लाङो सोरबा दस जन सोरबा बिस जन सोरबा सानसे फोजोबनायनि थाखाय माबायो बेजों हाजोबायानो होनजायो खौसे ओमफ्राय दा सोलिगासिनो आरो
उम
ओरैनो नोंथांमोननाव दा सोलिगासिनो नामा गायनाय फुनाया
जोंनावबो गायगासिनो दङ मैयानिफ्राय जागायबाय आरो गायनाया जोंनियाबो
ओरैनो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा आबादखौ मा मा माइखौ नोंथांमोननाव गायो आरो बेसेबां बेसेबां मोननाय जायो बेफोरखौ
जोंनियाव बांसिन बे रनजितखौनो गायनाय जायो आरो
बिदिनो एसे एनै जोसा गायबाय ओमफ्राय माइब्रा गायबाय फ्रायानो रनजितखौनो गायो आरो जोंनि ओनसोलाव
ओरैनो बेफोरनि बेसेननि बाहागै खोन्थानो हागोन नामा बेसेबां बेसेबां इनकाम जायो बे माइखौ बायबा
औ औ ओरैनोथ' रनजितआ जोंनि साइडआव मनाव बिदिनो सातस' आठस' बिदि थाङो आरो जोसाया फनद्रस' सैद'स' बिदि
उम
माइब्रायाबो बिदिनो थाङो दस एगार' एगार'स' एक हाजार बिदि आरो
नोंसिनि नोंसिनि थिंजालाय बेसेबां बेसेबां थाङो नोंथां दामफोरा
जोंनियावथ' बिदिनो जोंनावबो जोसा माइखौ एसे बांसिन गायनाय जायो आरो जोसा ओमफ्राय रनजितखौ ओरैनो जोसानि दामा बिदिनो आराय हाजार थाङो उनाव ओमफ्राय रनजित रनजितआथ' बारा दाम गैया बिदिनो ओ बाजौ बाजि बिदिनो द'जौ एखमबा स्निजौ बिदि थांलाबाय आरो
उम उम
ओरैनो जोंनाव नैबे जिउसा दैसानि दामा बांसिन थाङो आरो बेखौ ओंखाम गोरलै जानाय मानायाव बर'फोरा बांसिन बाहायोना बेनि थाखायनो नैबे जोसा जोसा माइखौ बांसिन मोनो आरो दामखौ आरो बेखौ बर'फोरा फुजा ओंखाम गोरलै जानायाव फुजा होनायफोराव जोसा माइखौ बावनाय मानायाव ओरैनो जोसानि दामा बेसेना बारा ओरैनो नोंथांमोननाव होनबा माइआ प्रफिटसिन दङ मा माइखौ बायनाया
जोंनियावबो जोसायानो बांसिन दाम दं आरोना जोसा खिन्थु जोंनि साइदाव जोसाखौ बांद्राय जाया ना ओंखायनो बांद्राय गाया बे रन्जितखौनो बांसिन गायो आरोखि ओरैनो एसे एनै खय एकजन मानसिया गायो जेन'बा जायहा हा बुरजा दं बिसोर बिसोरो गायबाय एसे जोसाफोरखौबो फाननो हिसाबै गायो आरो खायसेया खायसेया न'आव जानो थाखायल' गायो फ्राइआनो रन्जित बेखौ बांसिन गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव रन्जिदा माने बिगायाव बांसिन मना ओंखारो नालाय जोसायाथ' जोंनि साइडआव बिगायाव बिदिनो महन ब्रै सारे तिन मन बिदिल' ओंखारो आरो रन्जिदआ बिदिनो बिगायाव आद मन दस मन बिदि ओंखारो आरो ओंखायनो बांसिन जोंनि साइडआव बे रन्जितखौ गायो दामा एसेबां गैयाबाबो रनजितखौ बांसिन गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव
उम
ओमफ्राय दा नोंथांमोननि बे ओनसोलथिंजाय मा गायग्रा फुग्राफोर गायग्राफ्रा बांसिन दङ नामा आबादारिफ्रा
खोनादोंना नोंथां
ए आबाद मावग्राफ्रानो बांसिन दं नामा दां नोंसिनि ओनसोलाव नोंथां
उम
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनाबाय
औ औ
एसे थानो हादोंमोन आरो
खोनायासै नोंथां
मा होनदोंमोन नोंथाङा
ए। नोंसिनि ओनसोलाव होनदां आबाद मावग्रायानो बांसिन दं नामा होनदां?
जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो बिदिनो। गायनाय फुनायखौ गाराखै दाबो ज' ज'यैनो मावलायो सावरि बादालि ज' ज' मावना होलायलायो आरो गासिबो।
उम
दा बांसिन बिदिनो गोनांफोरा बांसिन हाजिरा लानानै माबायो आरो थाब थाब गायनो नाजायो दैफोरखौबो मोन थांला बायाना अखाजों गायनांगौ जायो। अबेबा समाव अखाखौ मोना जायो बेनि थाखायनो जोंनाव हाजा लानानै गायनांगौ जायो आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' ज' ज' गायलाय लायो फाला बदल। बेनाव हाबा बेनाव बेनाव हाबा बेनाव बिदि आरो
उम अम।
दाथ' बिदिनो सोलिगासिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो रनजितखौबो गायो बे जोसाखौ फालांगि खालामनो थाखाय बांसिन गायनाय जायो आरो जोसा माइ माथ बेसेनाबो बारा ना सा सामबबायनि बिना बारा बेनो खामानिायसिन गायनाय जायो आरो
उम
आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां
नङाबा मोनसे खोथा सोंनो नागिरदां नोंथां नोंथांमोननि साइदआव खामला बे माइ गायग्रा हाजिरा दा बेसे बेसे थाङो खोमा?
जोंनाव दा खामलानि दामा बाजौ थांबाय खामानि दामानि।
आलि दांग्राफोरनिया
माइ जाग्राफोरना। आइजोफोरनााव माइ गायग्राफोरना ओ नैजौ बाजि
ए मोननो थांलायााना नोंथां
ट्रेक्टरि एवनायाव बिदिनो बिगायाव
उम
एसे रोजा आरो
उम
बेनोथ' दा गोदो गोदायथ' मोसौजों एवनानै लायोमोन मैसोजों एवनानै लायोमोन दानि जुगाव बयबो थाब थाब ओ गायनानै माबानो जाबाय गायग्रा जाबाय हाखौबो मोननो थांला एसे खम जाबाय बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव ओमफाय एसे खम बिबां मोनग्रा जाबाय जाम्फैफोरखौबो मोननो थांलाना
उम
बेनि थाखायनो थाब थाब गायनांगौ जायो।
उम
खामानि दामा बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो गोदो गोदाय बिदि नङामोन गोदो दुइस' बिदि मोनलाबाय हौआफोरनिखौ बिदिनो आरायस' बेयाव मोननाय जायोमोन
उम
गोबां जों नुनो मोननायाव गोबां बारायबोनो हमबाय आरो
उम उम
नोंथांमोनयाव दा बेसेबां बेसेबां दं?
जोंनियाव माबाया आलि दाननाया बे फास्स'आनो ओमफ्राय गायग्राफ्रा थिनस' बहाबा आरायस' जायगा लायै जायगा बिदि दं आरो ओनसोल मोनसे जायगायावनो बिदि खेबो रेटबो नङा
ओरैनो गायनाय फुनायाव दैफोरनि आंखाल जायो नामा नोंथांमोनिखैबो
दैनिया दैनिखौ होनदोंना नोंथां? अ जोंनि साइदआव जायगा जायगा दैनि एसे प्रब्लेम जायो ओमफ्राय बबेबा गामियाव दैयानो अभारसो जायोलाय। दा नैबे जोंनि गामियाव आरो दैयानो बिराद अभारसो माने एसे थेनांगौसो जालाय लायो आरोखि दैखौ हमथानांगौसो जायो
नङाबा दै थेयाबाथाय माने दुब्लिखौनो उसिफावजोबनो नागिरो आरो जाम्फैनि दैयानो
बिराद अभार जाफैनो नागिरो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना गायखांबाय ना न'निया?
एसे दंबावो साननैसो आलदा
अ
दा होमबा नोंथांमोननो माइनि अनगायै माबा मावबावो नामा दैलां बोथोराव दैलां बोथोराव माइनि अनगायै
दैज्लांआवथ' दा फायोआानो माइल' मावनाय जायोलै नोंथां
खोनायासै नोंथां
ए दा जेबो आबाद मावनाय जायाखै नोंथां खालि बे माइखौल' गायनाय जादों जोंनि साइडआव जोंनि ओनसोलाव आरो
दस्रा आबाद जेबो मावथ'नाय जायाखै दामानि।
दे होनबा नोंथां।
औ दे नोंथां दे।